खुलुमबाय नोंथांखौ। बेलासिनि गाहाम हामलायथिनायखौ जासिग्रोबाय। दानिया बुंदो नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आङो ओरैनो दङ।
आदसा ओरैनो दं ने मा ओंख्रिमोन
ओंख्रिया जोंहाहाय दालि आमफ्राय आलु पथल भाजा
उम गोथाव गोथावानो ओंख्रियाथ माथो जोंनिया आलु आलु फान्थाव ओमफ्राय आलुजों बयलार बेदर
बा गोथावथालै मोनालायसो गोथावथा
थोंग्रा बेसेबांथो दं दुब्लियाव नै माइ नायफैदो आं औ
ए दुब्लियाव
औ औ
आंबो दै दुब्लियाव दंफैयो
उ बुरजा मोनबाय खुसेंग्राया खुसिंग्राया बुरजा मोनबाय औ
सिंग्राया इसेल'
एसेल
नङालै
गोथाव दा ने जानो
गोथाव सिंग्राया गोथाव जायोलै
गोथाव जाथारो दा
उम
जाफेराखैलै जाफेराखै आं ओहो बोसोर नै बोसोर नै बोस बोसोरनै जाबाय नै बोसोर जाबाय जायैया उम
जानांगलै
हायाखै
उम गोथाव जायो
मालाबा सम लानानै गोथ
उम
दु बोसोर जालाय लांबाय जायैआ
दा मोननो नागिरलालै दैज्लां माबाना दा माइ गायनाय सिंग्राखौथ फा फाजा जादो ओमफ्राय बाथोन जादो ओमफ्राय रोसिथ' जाजाया जाहैबाय।
औ।
खुसेंग्राखौ माबोरै बोरै खालामोबा मोनो?
खुसेंग्राखौ दै लोमबा दै बाना जाबाबो मोनो। आंं। ओमफ्रायो बिदिनो सान्दुं गोसा जाबा अरावबो फैयो।
औ।
आमफ्रायो मोब्लिब अराव आरो।
औ औ।
आमफ्रायो गन लानानै एरथुहरबाबो मोनो।
औ।
आमफ्रायो खदाल बिदिनो आइजें लानानै जावबाबो मोनो।
औ।
बेबायदि आरो।
बेबादिजों मोनो ने?
उम जायखिया गोथाव जायोदै जानो जाबाय थाथाव थावनो।
ओरैनो साइद लायै साइद खुसेंग्राया गिदिर फिसा थायो ने?
ओ एम्फौ बुस्थु ना ए। मेजेम जाबा गोथाव जायो आरो।
औ माला मा समाव मेजेम जायो?
मा समाव माने बेखौथ' ओ। जेनेबा बेै दैज्लां समावनो जायो गां रज'नोसैयाव आरो
औ गां रुनसेयाव ने?
उम और दाथ' गां रजबाय। दा बारा गोथाव जाला साबा बासो जायो था
साबाबा।
उ।
गोथावानो ने मैथाफोरजों जाजागोन ना जाजाया?
मैथाजोंथ' आं जाफेराखै जायखिया जोंहा।
जाफेराखै ने?
जाबा जाजागोनदां एम्फौ लाथाफोरबायायदि। गोथावा बेखौथ' बुंनो हाला आङो। फेराखैबो नालाय।
एम्फौ लाथा अ एम्फौ लाथाखौलाय जाफेरबाय?
एम्फौ लाथाखौथ' जायो। जाबायानो थायो। बेबो गोथाव। मा जायो?
ओम मानलु-मानला जाथारो। जाबाथाय औ एम्फौ ला थाथ' बेसेन गोसा।
बेसे बेसेनाथ' गोसा
एम्फौनिफ्राय
उम।
ओम एम्फौनिफ्रायनो गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि मुवा-बेसाद बानायलांनो हायो ने?
उम
इन्दि सि बानायलायनो हायो गाननाय जोमनायनि ओ दाम गोसाथा
खुन्दुं बेफोरबायदि खालामनो हायो फिनांगौ जेराव जेरैबो फैसा दङ एम्फौ एम्फ फानबाबो फै फैसा दङ
उम
खोनादों?
रां आरजिनो हाबाय आरो ने?
उ रां आरजिनो
उम रां आरजिनो हायो।
उम
एम्फौ लाथायाव गोबां रां आरजिनो हायोथ
उम
खस्थ'बो दं लानायाव
खस्थ' खालामबासो रांखौबो आरजिनो हायो खस्थ' खालामनो हायाबाथ' बिदिनोसै जेरावबो आनदयगोन खस थ खालामनो हायाबा।
एम्फौ एम्फौ लाथा जाजेननायाव दा जेनेबा मा बोरै बोरै जायो खोन्थानो हागोन?
बेखौथ' आं बारा मोनथिला जाहैबाय माने लाब फेराखैबो एम्फौखौथ' र' जेनेबा
खोनादों खोनानाया एसे एसे आरो बारा बुरजा मोनथिया सिखिरि सिखिरिया बिदै दैयो होनलाय?
खिरियासो बिदै दैयो ओं
ए बिदि दै
सिखिरि सिखिरि बिमा जाबाथाय बिजि दैबाय उम बिजि दैनानै जेनेबा इन्जुराव दोनो आरो जियाव बेयाव हाय दोननानै दैयो ओमफ्राय बेयावनो दैबाथाय माने बिदिनो जिबा दिनसो दोननांगौ खोमा जिबा नैजिबा गेजेराव ओमफ्रायो फिसा जायो फिसा ओंखारो। फिसा ओंखारो उम फिसा ओंखारनानै बिदिनो आदार होबाय आदार होनानै देरबाय बिदिनो गुस्लायबाय थायो
औ
बुस्लायबाय थाबाय ओमफ्रायो जेला अजा अजा होनो गोमोन गोमोन जाबाय बा अजा अजा ओंखारो आरो
ओ फास ओंखारजेननायखौ अजा होनो आरो ने ओरैनो एम्फौ लाथाया मा मा मा मा मा माखौ जायो?
एम्फौ लाथायाथ' गाम्बारि बिलाइ जायो।
औ
इन्दि बिलाइ जायो
ओ
आमफ्रायो
थोब ओ फिथोब थोबनो थाखाय एम्फौ ला थानो मा दंफांनि बिलाइआ मा बिफांनि बिफांनि बिलाइखौ होयो?
बेखौथ' खान्थाल खान्थाल बिलाइखौ होयो आमफ्रायो ओ खोनथो बिलाइखौ होनाय ओ गाम्बारियावबो दै माबायो उम। ओमफ्राय मोनसे मा होनो लारु बान्दारु ना मा बे बिफांनि बेखौबो जायो।
बिनिफ्राय बेबायदि
हायोबाथ' हायोबाथ' बेखौबो माबा खालामनांगौ। फिनांगौ आरोखि मोजां फैसा आरजिनायाव मोजां जायो बेबायदि आरो।
मोजां आरो ने।
उम
एम्फौ लाथा। सिख्रि फार्स्टआव गिबियाव सिख्रि नांगौना। सिख्रिनिफ्राय बिदै दैबाय, बिदै दैनानै फिसा जाबाय, गुस्लाय लांबाय गुस्लाय लांबाय ने बेयाव लासैनो इन्दि इन्दि बिलाइ होबाय आरो ने इन्दि बिलाइ जायै जायै जानानै होबाय थाबाय देरबाय देरनानै फार्स्ट फार्स्ट माबानायखौ ओंखारजेननायखौ अजा होनबाय आरो ने। मोननायखौ एम्फौ मोननायखौ ओंखारजेनायखौ। अजा अजानिफ्राय बिदिनो ओमफ्राय अजानि सेकेडनि सेकेडनिखौ मा होनोमोनथाय बेखौसो मिथि‌
बेखौथ' मिथिला जेनेबा।
बेबायदि गोमोन जानायनै ओंखारलांबाय थाबाय ओंखारलांबाय थाबाय ओंखार नानै फिथोब थोबबाय। फिथोब थोबखांनानै फिथोबखौ जिरबाय जिरनानै एम्फौ लाथाखौ रां आरजिननो थाखाय फानहैबाय ना गलाफ्राव। औ गलायाव फाननानै फैबाय रां आरजिबाय बेनिफ्राय जाबाय। बेयावबो न'आवबो।
औ।
ओमफ्राय फिथोबनि बेसनाबोथ' जि दाम।
दाम ओ।
जोमग्रा जि जोम इन्दिनि दखनानो इन्दिनि। जोमग्रानो। बिदि औ बानायबाय आरो। बेसेना जि। जासिगोन आरो।
दाम दाम दाम जायो गांसेयावनो बा बुंनो हाला आरोखि।
जिबाजौ नैरोजा नैरोजा थामरोजानि जाहैसिगोन आरो।
फिसा फिसाफ्रानो बाजौ सेेरोजा बिदियै
मोजाङानो।
मोजां।
उम अनला ओंख्रिजों जायो ने।
अनलाजोंबो जाजायो। अनलाजों गोथाव गोथाव मुंदांखा।
मुंदांखा मुंदांखा दा उम अनला ओंख्रि एम्फौ लाथा।
उम बर'नि ओंख्रि दोरोङारि दोरोङारि ओंख्रि। दोरोंआरि ओंख्रि जाहैबाय बियो
होम
फाजाबो जाजाबाय मैथाजोंबो गोथाव जाथारो मैथाजोंबो गोथाव जाथारो
मैथाजों गोथाव जायो ने जाफेराखै नालाय
जाफेराखै ना जानांगौलै
मालाबा जानाय नाय हायाबाबो हा
सेस्था खालामगोन आं
औ हायाबाबो
माइ गाय औ माइ गायखांजोब्बाय ने
माइआ गायखाङाखै दिनैसो गायजेनदों गायबाय फुबाय गायगासिनो गाबोनहा गामोनहालागैसो गाखांगोन नामा हा
बोथोरानो माथो अखा हाया हाया
ओ अखा हायाबाबो न'नि दैजोंनो माबाबाय
औ
उम
न'नि दैजों ने
उम
दै जोंनो
औ आतसा होनोमबा थाथ'लायसैलै
थाथनोसै
औ
औ औ दे औ